नोंथाङ
औ
औ ओ अब्ला नोंथांजों नैबे समाव मोननैसो आयदानि सायाव बाथ्रा सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन
औ ओ बिब्दिब्ला जों नैबे समाव ओ दानि जि बुहुमनां दुंखावनाय थासारि बिनि बागै बाथ्रा सावरायनोसै
औ
औ गिबियावनो आं बुहुमनां दुंखावनायनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंसलिबनानै लाग्रोनोसै
औ
औ बुहुमनां दुंखावनाय होननानै बुङोब्ला जों गाहायै बे दुलुर खावनि बिदुं बांनायखौनो बुजियो नङा हब्ला
औ
औ थामहिनबा बुहुम बिखुंनि सानफा एफा बिदुंनि बांनाय जि बिबां बेखौनो बुजियो बे बुम बुहुमनां दुंखावनायनि जाहोनाव आथिखालाव जों नुनो मोनो मिथिंगायारि थाखाय बा थादेरसा बिफां लाइफां दाावमा दाउसा मानसि दुमसि आरो जिब जिबिफोर बेफोरबायदिनो मिथिंगायारि बायदि थादेरसाफोरा ओ गोरलैयै जिउ खुंनो खुंनानै जे थांनानै थानाया मोनसे थावरिनो हायै थासारिसिम जाना ओ गोब्राब थासारिसिम सफैदों
औ
ओ जायनि जाहोनाव बुहुम नां दुंखावनायखौ ओ मुलुगनाङैनो मोनसे बुहुमनााङारि बा गेदेरसिन जेंना महरै दिनै गनायनानै लानो गोनां जादों
औ
औ दा अब्ला बे समाव नों नोंथाङा बे दह बुहुम नाम दुंखावनायनि ओ गुबै जाहोनफोरखौ मा मा होननानै सानो बेनि बागै आंनो फंनैसो बाथ्रा बुंनो हागोन नामा
औ आंनि बायदिब्लाथ' दा माने बुहुमनां माने दुंनाया दुंथाय बारायनायनि जाहोनानो मेन रिजोननो जाबाय बिफां लाइफांखौ जों जेरैमेरै दाननाय
औ
दानस्रांनाय फोजोबस्रांनाय बिफां गायि जों बिफांखौ माने नांगौ होननानै दानोल' ओमफ्राय गायफिननो रोङा आरो ना जोंफोरा बियो मेन रिजेन दंफां दाननाया बेनि ओमफ्राय आरो दा जेनेबा रासायनारिक इदिनो फेक्टरिफोराव इथा बानायनाय मानाय बेफोराव गोबां थुङा गनाय जायो । खारखाना बेफोरदियाव बायदिसिना दुहुननाय जायो जेनेबा गारि मथर बेफोरदि बानायनाय जायो । बेफोरनिफ्राय जोंनि माने पलुसना गाज्रि जादो‌ आरो थुङा गयो इफोरनिफ्राय माने दुंनाया बारासिन जादों आरो जोंना अखा हानायफोराबो खम जादों बेफोर बेफोरनिफ्राय बिफां लाइफां दानस्रांनाय फोजोबस्रांनायनिफ्राय इफोरनिफ्राय माने गाज्रि गोहोम खोख्लै गोग्लैदों जोंनि बे बुहुमाव
औ औ थारैनो नंगौ ओ नोंथाङा जे बुहुमनां दुंखावनायनि जाहोनफोरखौ जि बाथ्राजों फोरमायदों बे थारैनो सैथो ओ मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जों नुनो मोनदों ओ माखासे ओनसोलफोराव ओ सुबुं अनजिमा अनजिमा बांनाय लोगो लोगो जि थाथाय बा थानायनि जायगाया खमिलांनो हमदों । नङा होमबा उम बिनि थाखायनो जों माखासे हाग्रा बंग्रा बा अर गारिफोरखौ बिफां न' बां ओ खानानै बानायनानै जि मानसिनि थाग्रा जायगा जायगा महरै बानायबो
औ
दिनै बिफां लाइफां बा अरनबारिफोरा दिनै जोबस्रांलांनो हमदों बेबो बुहुमनांदोंखौ दुंनायनि मोनसे जाहोन
औ
आरो बेजोंनो लोगोसे नोंथाङा बुंबावदों जे ओ आबाद फोथारफोराव दानि आबादारि रां रासायनारि हासार बाहायनाय ओ बेबो मोनसे जाहोन आरो बेजोंनो लोगोसे ए कलकारखानाफोर बानायनाय ए बिदिनो फेक्टरि फोराव बायदिसिना ओ मुवा बेसादफोर बा गिदिर गिदिर ओ कलकारखानाफोर बेखेवनाय एबा लुफुंनाय बेफोरबो मोनसे जाहोन
उम
मानो होननानै बुङोब्ला कल कारखानानि गेजेरजों ओ जोङो गोबां ओ बिदिनो उखुन्दैफोरो खुनाय नुनो मोनो जायनि गेजेरजों दिनै बार मण्डला गोबां गेब्रेंनो हमदों आरो फोरा साननि बिदुंखौ होबथानानै लाखियोमोन बैफोर थोरबोफोरा दिनै ओ गोबा जालांनो हमदों जायनि जाहोनाव दिनै बुहुम बिखुङाव ओ साननि दुंनाया बारानिफ्राय बारा नांनो हमदों बेफोरबो मोनफा मोनफा जाहोन ।
औ
औ ओ बेबादिनो आरो जों गोबां जाहोनफोर मोननो हाबावो ओ जेरै ओ मटर गारिनि बांनाय बा सोहोर नोगोरनि बांनाय दिनै जों नुनो मोनदों सुबुं माहारिया सानफानि ओ फाय एफा बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो दं जायनि जाहोनाव दिनै ओ मटर गारि सालायनायाबो बांसिननिफ्राय बांसिन जालांनो हमदों बेबायाददिनो मटर गारिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोराबो बारमण्डलखौ गेब्रें होदों
औ
बिनि गेजेरजोंबो दिनै बुहुमनां दुंखावनाया बांनो हमदों बेबो मोनसे जाहोन होननानै आं सानो
औ बे सैथो ।
औ ओ दा बिब्दिब्ला नैबे समाव आं नोंथांनिफ्राय मोनसे बाथ्रा मोनथिनो लुबैबावदों ।
औ
औ ओ जिहेथु बुहुमनां दुंखावनाया दिनै सानफानिफ्राय एफा बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो दं बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो दं अब्ला बेबादि थासारियाव जों बे बुहुमनां दुंखावनायखौ होबथानो थाखाय माबाददि राहा लायोब्ला साबसिन जागोन होननानै नोंथाङा सानो बेखौ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ जोंथ' बुंनाय दुंखावनायखौ होबथानो थाखाय मेनानो जाबाय बिफां लाइफां गायनाय
औ
बिफां लाइफां गायनानै माने बिफां लाइफां थांनो थाखायबो माने जायगानि गोनांथि जायो । मोजां थासारिनि गोनांथि जायो । बिफां लाइफांखौ । मोजाङै रैखाथि लाखिनो थाखाय । बिनि थाखाय जोङो ओइदि प्लास्टिक इदि माने प्लास्टिकनि जि जि जिनिसफोर दं बेफोरखौ जोङो माने बाहायनायखौ बन्द' खालामनांगोन। मोजां जायगायाव माने सावनानै इफोरदि बेफोरखौ फबना दोननांगोन प्लास्टिकफोरखौ । माने जेराव मेराव दाथ' थासारिया माने प्लास लाटिक नङाबानो सोलिया माने प्लास्टिकावसो माल माथा लांबाबो हरो माबा मोनसे नांगौब्लाबो प्लास्तिकाव सो सोना लाङो बेफोर माने प्लास्टिकनि बाहायनाया बांसिन जायो आरो बे प्लास्टिकखौ ओमफाय माने फोजोबस्रांबाथाय माने जेराव मेराव गारो नालाय ज' जायगायाव बुथ बुथुमनानै सावबाथाय माने दंफांफोर गायबाबो माने मोजाङै माने दंफांफोरा जौनो हागोन आरो । गायबाथाय नङाबाथ' बिफां गायनाय जोंल जायाना जायगा थासारियाबो मोजां जानांगोन
थारैनो उम
गारि मथ टरफोर सालायनायखौ खम खालामनांगोन एसे
औ ओ थारैनो नंगौ ओ नोंथाङा जि दानि बुहुमनां दुंखावनाय बेखौ होबथानोब्ला मा मा राहाफोर लायोब्ला मोजां जायो बिनि बागै फंनैसो फोरमायदों नोंथांनि फोरमायनाया थारैनो सैथो जों बैफोरबादि बुहुमनां दुंखावनायखौ होबथानोब्ला जों गिबियाव बिफां लाइफां दानफायनायखौ जों ओ खमायनांगोन आरो बेजोंनो लोगोसे जों बिफ बिफां लाइफां गाराय गायनायखौ बारायनांगोन बे बाथ्राया सैथो आरो बेजोंनो लोगोसे जों प्लास्टिकारि जि गारखोन्दा मुवा बैफोरबादि गारखोन्दा मुवाफोरखौ ओ जों ओ जानला मोनला जेराव मेराव गाराबालासिनो मोनसे ओ दाबसे जायगायाव गारनाय बेफोरबाददि हुदाखौ खालामनांगोन आरो बेजोंनो लोगोसे जि प्लास्टिकनि बाहायनाय बिबां बे बिबांखौ जों खमायनो नाजानांगोन बेबो मोनफा मोनफा जोंनि बुहुमनां दुंखावनायखौ होबथानायनि ओ फिथाइ महरै ओ फिथाइ थायहोगोन होननानै आं सानो आरो बेजोंनो लोगो औ आरो बे जोंनो लोगोसे ओ आं माखासे ऐ खामानिफोरखौ मावोब्ला बे बुहुमनां दुंखावनायखौ जों होबथानो बा एसेब्लाबो खमायनो हागोन होननानै आं सानो ओ जेरैबादि जों दायो नुनो मोनो दानि आबादारिफोरा ओ सुबुं अनजिमाया दायो गोबां बांबाय ओ जायनि जाहोनाव दिनै आबादारिफोरा नांगौ बिबांनि सुबुंफोरनो नांगौ बिबांनि ओ आबाद फसलफोरखौ ओ थि समाव ओ मा होनो ओ थिसन होनो बा गोनांथिखौ सुफुं औ गोनांथिखौ सुफुंनो ओ ओ खोब गोब्राब जानानै फैदों बेफोरनि जाहोनाव दिनै आबादारिफ्रा जेरै हायो एरै जेसे हागौ एसे रासायनारि मुलिफोर रासायनारि हासारफोरखौ बाहायनानै दा आबादखौ बा आबादनि फसलफोरखौ ओ नांगौ बिबांनि बहननो नाजानायखौ नुनो मोनदों
औ बेयो सैथो
औ बिनि थाखायबो दिनै ओ बुहुमनि जे हा थाथाय बा दै बा दैयाव थानाय माखासे जिब जिबिफोरा थैलांनो हमदों हाग्रा बंग्राफोरा थैलांनो हमदों ओ बेफोरबो मोनफा मोनफा बुहुमनां खावनायनि जाहोन आरो ओंखायनो बैफोरबादि रासायनारि हासारफोरखौ आबाद मावनायाव बाहायाबालासिनो बा बैफोरबादि रासायनारि हासारफोरखौ ओ आबाद मावनायाव बाहायनायखौ खम खालामनानै जों मिथिंगायारि हासारफोरखौ जों बाहायनाया साबसिन होननानै आं सानो आरो
औ
आरो बेबादिनो जों माखासेओ बाथ्राफोरखौ नोजोर होनो हायो जेरैबादि जों नुनो मोनो मटर गारिनि सालायनाय नोंथाङा बुंदों बेखौ खमायोब्ला ओ जोंनि जे बुहुमनां दुमखावनाय बियो एसेब्लाबो खमायगोन बा होबथानो हागोन ओ बेबो थारैनो सै थो मानो होननानै बुङोब्ला जों नुनो मोनो ओ दानि जि ओ आथिखालनि थासारि ओ आथिखालाव दायो गोब बां ओ गासैफ्राम गासैफ्राम ओ जि मटर गारि बेफोरनो पेट्रल आरो डिजेलनि जि खामखोन्दा गोहो ओ बैफोरनि फ्रायसो ओ सालायनाय जायो बा पेट्रल बे डिजेलनि गेजेरजों आरो बेफोरखौ जोङो सोदांनानै जों माखासे ओ मिथिंगा खहा खालामै जि गोहो बैफोर गोहोखौ बाहायोबा साबसिन जागोन होननानै आं सानो।
औ।
औ। ओ बिब्दिब्ला जोंनि जि बुहुमनां दुंखावनायनि सायाव जि सुंद'यै बाथ्रा सावरायनाय ओ बेखौ जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ दोनथ' जायो।
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय एसेनोसै।